हेलौ।
हेलौ।
खानादों ना नोंथां।
औ खोनादों।
मा खालामदों।
ओरैनो दं जिरायनानै।
ओंखाम जाबाय।
ओंखामखौ जाथवाखैनो ओरैनोसो दं जिरायनानै।
अ संबाय नामा।
संथवाखै माने दसे थानानै संनोसै र।
मा ओंख्रि संगोन।
औ ओंख्रि आनोथ। माबा ब्रयलार लाबोदोंमोन ब्रयलारजों आलुजों संना जानोसै माने दा
फ्रिबा नोंथांङा दा अब्ला
औ फ्रियानो दंथयो दा
आं मोनसे टपिक लानानै फैदों आरोना बेखौ राय ज्लायजागोन नामा अब्ला टपिकआ जादों मानेे जोंनि बरफोराथ गोबां मैगं थाइगं गोथाव गोथाव संनानै जायो
औ
बेफोर मैगं थाइगंनि बागै आरो संनायनि बागै बबेनिफ्राय बुथुमना लाबोयो बेखौनो राय ज्लायनोसै नामा अब्ला अ अब्ला बरफोरनि गुबै जाग्रा हिसाबै होनना बुङोब्लाथ अनला ओंख्रि सबायाइ ओंख्रि
औ
आरो मा माखासे बिदिनो नफोराव गायना लानाय मैथा थास थारुन थागान्दा आरो बैफोर मैगंफोरखौ माखासे बेदर हिसाबै बेदरफोरजों जानो थाखायबो मैहुर खालामनाय जायो आरोना आरो माखासे खासेखौथ नफोरावनो फिसिनाय दाउ अमा बेफोर जों जानाय जायो आरो आरो बरफो फ्राथ मिथिखागौ माबे ओंख्रिजों माबेया गोथाव जायो थिग बेबायदिनो आं मोनसे बे ओंख्रिनि इगजामपोल लाना फैदो आरो ना
औ औ
बेनो जाबाय मानेखि सबाय आरो साम जों जोङो सबायखौथ' गासिबो बर'फ्रानो जानो गोथाव मोनो बेबायदिनो सबायखौ न'फोराव गासैबो फोनानै लायो
औ
आरो बेखौ जानो थाखाय बेखौ जोङो गिबियावनो बेखौ सारायाव एसे एवग्रोनांगोन एवनायनि उनाव बेखौ देनांगोन एसे आरो बेखौ उननां उननांगोन इनि उनाव बेखौ जेब्ला जावस्रोनांगोन आरो संग्रायजों सबाया रेडि जाबाथाय बेनि उनाव जों माजों जागोन बेखौ थियारि खालामनाय जायो आरो जेरैबायदि साम' साम'खौ जोङो गिबि दैमा दैसा फुख्रि बिदि बायदियावसो मोनो नालाय जेब्ला साम'खौ जों बुथुम बुथुमना लाबोगोन अब्ला बुथुमना लाबोनायनि उनाव बेखौ साम'खौ से बा नै साननि थाखाय थाखाय जों खिगारनो थाखाय दो बा मबेबा मोनसे दोनग्रा जायगायाव दोनो आरोना दै होनानै आरो बेखौ जेब्ला खिगारखांनायनि उनाव जों बेखौ बिदिनो खादा बा मैगं खादाफोराव लखबना दोननानै जागा होयो आरो बे जागा होनायनि उनाव बेखौ माने जेब्ला जागागोन ना अब्ला बेखौ बिनि दाखोना बिनि दाख खोनखौ खासि बा सिपतिफिन जों थुनानै बोखानाय जायो आरो आरो बै दाखोनखौ बोखारखांनायनि उनाव जों बिनि दानस'नो थाखाय थांगोन बा सिखाजों दानस'नाय जायो आरो आरो बेखौ बे दानस'खांनायनि उनाव बेखौ रेडि खालामनो थाखाय बेहाथ' साम'आ बुहुत मैला थायोना बिनि थाखाय बेखौ खादा बा मैगं खादा। फोराव मोजाङै जिगाबफोरजों बा माजोंबा बिदिनो मोजां होनानै संनाय जायो आरो
औ औ
आरो सिगाङावनो सबाय रेदि खालामना लानाया बेखौ रु ग्रोगोन खारै होनानै ओमफाय बेनि उनाव साम'खौ थाव सेरनानै एसे मोजाङैनो एवथ्रमनानै सबायखौ। होनाय जासिगोन आरो बेनि उनाव बेजोंनो लोगोसे माखासे हालदै संख्रि बानलु आरो गोथाव जाग्रा मोदोमग्रा मेला जेरै दुन्दिया गंगार दुन्दिया बिदिया बेफोरबायदि बर'फोराथ' न'आवनो गायना लायो बेफोरखौ होनाय जायो आरो उनाव आरो नोंथाङा बिदिनो माबाफोर मैगंनि सोमोन्दै मिथिगौ नामा?
मैगं होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि मैगं दं नङा ओनबा नोंथां।
औ
औ जेनेबा न'आवनो गोबां रोखोम रोखोमनि मैगं थाइगं गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ जेनेबा जोङो जेनेबा फान्थाव गायनाय नुनो मोनो। आलु आरो बिदिनो जोगोनार लाव
औ
औ बायदि रोखोमनि मैगं खानानै माने न'आवनो न'आवनो जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
बिदिनो माने आंनि फेभरेट ओंख्रि होनबाथ आङो बिदिनो नोंथां बुंनाय मथेनो जेनेबा सबायजों साम'
औ
बेखौबो जानो गोथाव मोनो आरो
औ
आरो जेनेबा अनला अनला ओंख्रिखौ आं जानो गोथाव मोनो जोंनियाव अनलाजों अनलाजों दाउजों बिदिनो आरो अनलाजों एम्फौजों बेबायदिनो जानायखौ आं जोबोद गोथावमोनो आरो नोंथां।
औ
औ बिदिनो आरो नआव गोबां रोखोमनि जों मैगंखौ मोननाय जायो आरो
जों मैगंखौ जेनेबा गायनानैहाय आरो बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
औ गोबां रां आरजिनायखौबो जों जोंनि गेजेराव नुनोमोन आरो नोंथां।
औ
औ औ बिदिनो जों ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंथ गोबां रोखोमनि जेनेबा हाग्रानिफ्रायबो मोननाय मैगं थाइगंखौ जों मोननो हायो औ बिदिनो जेनेबा दिंखिया ओ मै द्रु लाफा सायख बायदि रोखोम। रोखोमनि जों मैगं हाग्रानिफ्रायबो मोननानै जों बरफ्रा माने संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ जेनेबा नोंथाङा जेनेबा फेभरेट बेदरफोरनि जेनेबा बेदरफोरनि ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
आंनि फ्रेभेट बुंबाथ' आं गोथाव मोननायाथ' अनलाजों दाउखौनो गोथाव मोनो
औ
बिनिनो सोमोन्दै बुंनोसै आं अन-अनलाखौ सिगाङावनो ननि माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगोन
औ-औ
बेनि उनाव सोमना लानायनि उनाव बेखौ से बा नै घन्टानि थाखाय सोमना दोननांगोन बेनि उनाव सोमखांनायनि उनाव बेखो बोखांनांगोन खेरखायाव खेरखायाव बोखांखां नायनि उनाव बेखौ दै सरदनो था खाय दसे दोननांगोन बेनि उनाव जों बेखौ उवालाव देनाय जायो। अब्ला रेडि जागोन अब्ला दाउखौबो जों बुथारनानै रेडि खामनानै जों बेखौ थाव सेरनानै दाउखौ एसे फोमोनग्रोनाय जायो।
औ
आरो बिनि उनाव अनलाखौ जोङो होनाय जायो आरो। आरो अनला होखांनायनि उनाव खारै होनाय जायो आरो। आरो बिनि अनगायैथ' गोबां बरफोरनि मेगंफोर दं थिनानै जाग्रा मेगंफोरबो दंना जेरैहाय मुला गुन्द्रुु‌ औवा मेवाइ बेफोरबायदि होथिनानैबो जाजायो। नारजि-नारजि ओंख्रियाब थ बरफोरनि थाखाय बुहुत फेमास ओंख्रि होनजायो जोंनि गेजेराव। नारजिजों अमा बेखौबो आं गोथाव मोनो आरो।
जेनेबा नोंथाङा एम्फौ-एम्फौनि सोमोन्दै जेनेबा एम्फौ फिसिनाय गोदो गोदायथ' बर'फ्रा एम्फौ फिसियो नालाय। औ दाबो जों फिसिनायखौ नुनो मोनो। औ ओंख्रियाथ' ओ जेनेबा एम्फौनि। अनलाजों संनानै जायोब्ला जबोद गोथाव मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ।
औ जेनेबा एम्फौ-एम्फौखौ मा रोखोमै फिसियो जेनेबा आरो बेफ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आंनो।
हागोन बेखौथ' एम्फौखौ जोङो सिगांनिफायनो बर' आइजोफोरानो फोरा न'-न'आव फिनाय मोनसे मा बुंगोन जों खुन्दुं दिुहुननो थाखायबो फिनाय जायो आरो बेखौ जों जानो थाखायबो फिनाय नुनो मोननाय जायो।
औ।
आरो बे फिनायनि गेजेरजोंनो माखासेखो एम्फौ जाय फिथोब ओंखारो बेज जों जि बानायनाय जायो आरो बर'फोरा आरो बै एम्फौखौ माने बे एम्फौनिफायबो आरो सिखिरि ओंखारबावो आरो जों गोदानबो जोलै दोननो हायो आरो। आरो बिनि गेजेरजोंबो बे एम्फौ फिथोबनि गेजेरजोंबो जों आथिखालाव बिजनेस खालामामनायखौ नु नो मोननाय जायो।
औ।
आरो नोंथांङा बिनि सोमोन्दै आरो गुबुनफोर माबा मैगंफोरनि
औ बुंनो हागोन नोंथां।
औ
औ जों मैगं थाइगं जेनेबा गोबां रोखोमनि जोङो मैगं थाइगंखौ न'आवनो गायनानै जोङो
माने जों जानायखौ नुनो मोनो। औ आथिखालाव आरो बर'फ्रा जोङो मैगं थाइगं गायनानैबो गोबां माने बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
औ आरो बिदिनोथ' जेनेबा थास'
औ
थास'आथ' जेनेबा जों थास'आ गोबां ओख्रिज जाजानो जाजायो जेनेबा थास' आथिं थास' बिबार
औ थास'खौ जोङो ओ ना गोरि नास्रायफोर जों जानो जोबोर गोथाव मोनो आरो नोंथां।
औ
औ आरो थास' बिबाराबो थास' बिबार जोंबो जोंङो जेनेबा अमा बेदरजों थास' बिबार बेफोरखौबो जों जानानै जबोद गोथाव मोनो।
औ
औ आरो थाइस' आथिंआो माने जानो जोबोर गोथाव आरो नोंथां।
औ
औ बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मोननो हायो आरो जोंनि गेजेराव नोंथां।
औ
आरो बायदिसिना जेनेबा मैगं थाइगंनि मुलि मुलि बानाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मुलि जेनेबा। मैगं थाइगंनि सायाव मुलि माबायदि रोखोमनि
बेफोरखौथ' जों माखासे मैगं थाइगंखौ मुलि हिसाबैनो जानाय नुखायो बर' फोरखौ जेरै जोङो खिफि बेन्दों खिफि बेन्दोंखौबो जों मुलि हिसाबैनो जानाय जायो आरो बै मैथा गोजा मोनसे दंना बिनि खलारा बे मैथाखौबो माने उदै सानायाव मुलि हिसाबैनो जानाय जायो आरो बिनि अनगायै जेब्ला बर'फोरा उदै दुयो बेबायदिबथाय खारै ओं ओंख्रि जायोनो औ आरो बेनि अनगायै बे नोरसिं बेफोरखौबो मुलि हिसाबैनो जानाय जायो बर'फ्रा' जोंनि रायज्लायनायखौ बेनो दोन्थ'जासि नामा होनब नोंथां
औ जागोन दे होमबा इदिबा आं जेनेबा मैगं थाइगंनि बागै नोंथांजों रायनानै आं गोजोन्नाय मोन्दों आरो नोंथां।
औ दे बिदिब्ला
औ दे नोंथां